हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ औ हागोन दे
ओ जोंनि बर' बर'फोरनि गोदोनिफ्राय दाइसिमनि सोलोंथाइनि बागै सावरायनो लानो नागिरदों ओ बर'फोरा ओ बर'फोरा गोदो गोदाय लेखा फरा गोरों नङामोन बिसोरो बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा हारिनिमोन जेरै आबाद मावनानैनो बिसोरो न'ख नखरखौ सुंथाबोदोंमोन गावनि जिउखौ दैदेनबोदोंमोन बिसोर सोलोंथाइनि फारसे बारा गोसो होआखैनोमोन बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव सोलोंनो सोलों थायखौ बांसिनै जौगा जागायफैदों होननानै बुङोब्ला जोङो मिसनारिफोरनि मुंखौनो लानो हायो मानो होनोबा मिसनारिफोरासो फैनानै बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइखौ होनो दावगाहोदोंमोन बा गायसनफैदोंमोन बिनि खाइसो बर'फोरा सोलोंथाइखौ लानो खाबु मोनदोंमोन बिनि गेजेराव औ सिगां सिगां समावहाय सोलोंथाइखौ बर'फोरा ओ एफाग्राबो खोब मा होनो मोजां गोसोयै बजबनानै लानायखौ नुनो मोनाखैमोन उनाव लासै लासैसो बिसोरो बजबलांबाय थादोंमोन मानो होनबा साबासे सानै समाज सिबियारि ओ समाज बायदिफोरा सोलोंथाइनि फारसे गोसो होनांगौ होननानै मानो बुंनाय एबा फोरमायनानै होनायनि गेजेरजोंसो बर'फोराबो बेफोरबायदि खाबुखौ लानो रोंदों जायनि जाहोनाव दिनै बर'फोराबो गोबां सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोर ओंखारबाय बिनि गेजेराव समाजखौबो जौगानाय आरो माखासे मा होनो गोजौ गोजौ थाखोनि मा होनो ओ सोरखारि साख्रि लानायखौबो नुनो मोनसै बेनि गेजेरावनो बर' फोरा गोदो ओ जोबोर गोग्लैसोनायनै थायोमोन। बिसोरो बांसिन सोलोंथाइ गोसो होयिनि जाउनाव समाजखौ माबोरै दैदेननांगौ माबोरै जौगाहोनांगौ नखरखौ माबोरै दैदेननांगौ नांगौ गावनि फिसा फिसौफोरखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ बा मोजां बोसोन होनांगौ माबोरै समाजाव सासे मोजां सुबुं जा नो हायो बेफोर आखल आखुफोरखौ बिसोरो माने लानो हायाखैमोन बिखायनो बिनि जाउनाव माखासे जोंनि बर' हारिनि समाज सिबियारि सुबुंफोराबो सानै सासे सानै ओ लेखा फरा रोंनाय साननो हनो गोरों सुबुंफोरा माखासे सोलोंथाइ सोलोंथाइनि फारसेबो गोसो होनांगौ बा सोलोंथाइ लानानै जोङो समाजखौ जौगानो हायो बा साननाय हनायखौ जों माखासे दावगाहोनो हायो। बायदि बिबुंथि बा फोरमायनानै होनायनि जाहोनाव बर' फोराबो माने गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे गोसो होनायखौ नुनो मोनो। बेनि जाउनाव गोबां ओ बर'फोरानो मा होनो सोलोंथाइ लानानै गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ मा होनो दिन्थिनो हादों। बेनि गेजेराव जेरै गोबां जोङो खन्थाइगिरि लिरगिरि सुंद' सल' सल'बा थुनलाइ सोरजिगिरि फावथायगिरि बायदि जारिमिन लिरगिरि बायदिफोरखौ जों मोननो हायो। बिथांमोनाबो सिगां सोलोंथाइ लायामोनब्ला बेफोरबायदि ओ जौगा थाखोनि थुनलाइ बा माखासे सोरजिफोरखौ सोरजिलांनो हानाय नङामोन एबा समाजाव मुं दोनलांनो हानाय नङा नङामोन दा नोंथांनि ओनसोलावहाय सोलोंथानि सोलोंथाइया माबायदियै ओ सोलिबोदों बेखौ मिथिनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे आं बिदिबा बुंनोसै सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' जों गिबियावनो बिमा बिफानिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ समाजनिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ आरो फरायसालियाव थांनानै मोननाय सोलोंथाइ बैफोर सोलोंथाइफोरखौ जोङो गोदोनि आरो आथिखालनि होनना बुङोब्ला गोदो जों बिमा बिफाया जोंखौ बांसिनै
जों आबादखौनो गाहाय थांनानै थानाय राहा लामा होननानैबो खोमानिखि गियान होननाय सानोमोन आरो नाथाय सोलोंथाइखौ एसेबां माने बे गोनांथि हाआमोन आरो बर' बिमा बिफाया। गोदोनि दिनावथ' आरो जोंनि खाथि खाला फरायसालि बेबायदिबो गैयामोन। नाथाय आथिखालनि बिमा बिफाया बांसिनै सोलोंथाइखौ गोसो होहोनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो।
औ नोंथां।
ओनसोलावथ' सोलोंथाइनि बागै बुंनो थाङोब्ला गोबां दावगाबाय होननानै साननो साननो हायो जेरैबायदि बिदि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो आथिखालाव आबादखौबो बांद्राय मावनाय नुनो मोना मोन नाय जाला आरो सोलोंथाइजों मावोब्लाबो बिगियान मुगानि गियान लानासो मावो आरो आथिखालाव। जेरैबायदि एग्रिकालसार बेफोरबायदियाव मानेखे सोलोंहैनानैसो दोरोङारि गियानजों बेफोरखौ बेफोरबायदिखौ मावनाय नुनो मोननाय जाला आरो। आरो जेरैबायदि सोलोंथाइनि गेजेरजों माने बे जोङो साख्रि मावनानै गावनि न'खरखौ दै देननो हायो। आरो बिनि गेजेरजोंनो जों बान्थाबो मोननो हायो बैफोरखौ बांसिनै गोसो होनो हासैआरो। आरो सोलोंथनि गेजेरजोंनो जों माने बे गावनि माखासे गाज्रि साननाय गाज्रि फोथायनाय बेफोरखौबो जों होखारनो हाबाय होन हाबाय होननानै जों साननो हायो आरो। आरो बेनि गेजेरावनो सोलोंथाइखौ जों गोदोनि होननानै बुङोब्लाथ' गोदो सोलोंथाइखौ जों मानेखे बिदिनो आथिखालनि बायदि लेखा बिलाइ कलम बेफोरबायदि जों लिरनाय नुनो मोन्नाय जायामोन। गोदो सोलोंथाइखौ मानेखे दावगांजों लिरनाय आरो रिफिल्ड बाहायनाय बेफोरखौसो नुनो मोन्नाय जायोमोन आरो बैफोरखौ माने दंफांनि बिलाइ बायदि फोरावसो सोलोंथाइ लायोमोननो लायोमोनो आरो। बिनि अनग अनगायैबो जेरैबायदि अन्थायाव आखर लिरनाय आरो बिनि अनगायै गोबां बिदिनो हाब्रुफ्रावबो लिरनाय बेफोरबायदि सोलिबोदोंमोननो सोलोंथाइया। गोदो भारतआवनो आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनि बर' हारियावबो गोबां सोलोंथाइया गोहोम खोख्लैयो। आरो। आरो सोलोंथाइखौ फारसे बिथिंथिं नायनो नो थाङोब्ला जों गोबां दावगाबाय जेरैबायदि जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों सोलोंथाइ लानो हायो। सम खम सम मोनसे गोबा गोबां समखौ लायालासिनो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों दसे समनि गेजेरावनो माखासे सोंनाय फिननाय मोननो हायो आरो जेरैबाय आथिखालावथ' गिद गिदिया बिगियान मुगाजों मानेके मबाइल आरि बाहायनाय बेफोरो सोलोंथाइ लानायनि थाखायनो दावगादों आरो आरो बैफोरो मबाइल आरि बाहायनायाबो जोंनि गेजेराव माखासे गाज्रि गोहोम आरो मोजां गोहोमबो खोलोनो खोख्लै दों होननानै आं बुंनो हायो। बुंनो सानो मानेके मोजां गोहोम होनना बुंङोबा जों माखासे खम समनि गेजेरावनो गुबुन जायगाफोरनि जाथायफोर माबाफोरखौ जों निउस लाइभ बायदिफोरनि गेजेर मोननो हायो नाथाइ माखासे गाज्रि गोहोम होनना बुङोब्ला जोंनि ओन्दै ओन्दै गथ'फोरा बांसिनै आथिखालाव मबाइल गेम गेलेनानै गावनि जिउखौबो खो खैफोद गोनां खालामना लानायखौ नुनो मोन्नाय जादों आरो आरो बिनि गेजेरावनो जोङो जेरैबायदि सोलोंथाइखौ जों मानेके जिउ राहा राहा लामा होननानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो आरो नोंथांनि जायगायाव बेबायदिनो स सोलोंथाइफोरनि माबाफोर सोमोन्दै बुंबावनो सान्दों नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय सो-सोलोंथाइखौ सोलोंथाइखौ आथिखालावहाय गोबां जौगानायखौ नुनो मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला सिगां सिगां समाव सोलोंथाइया जिबायदि थासारियाव दंमोन बेबायदि थासारिनिफ्राय ओ एसेबाबो जों दावगा माने दावगाबोनायखौ नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव। जेरै सिगां समाव सोलोंथाइनि सोलोंथायनि ओ सोलों फराय सालि होननानै बुङोब्ला जोङो गामि मोननै मोनथामजों नांजाबनानैसो मोनसे फरायसालि गंसे थायोमोन नाथाय आथिखालाव मोनफ्रो गामियावनो मोनसे फरायसालि थानायखौ नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो गथ' गथ' ओ फोरफोरखौ फोरोंनो थाखाय बा स्कुल ओ फरायसालि हाबजेननायखौ फोरोंनो थाखाय मोनसे ओ फरायसालि न'बो दंसै बेनि अनगायै बो जो-जो-जोंनि ओनसोलावहाय ओ सोलोंथाइनि फारसे गोबां ओ फरायसाफोरखौनो बा गोबां न'खरनि सुबुंफोरखौनो माने गोसो गोसो होनायखौ नुनो मोनसै। आरो मबाइल इन्टारनेट नेट बायदिफोरनिफ्रायबो गोबां माने सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनस सै जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो गोबां जौगा थाखोनि सोलोंथाइफोर लानानै गाव गावनि जिउ खुंनाय जिउखौ माने मोजाङै दैदेननो हानायखौ नुनो मोनदों बेफोरनि अनगायैबो ओ सोलोंथाइ लानानै सुबुंफोरा गाव गावनि साननाय हनाय माखासे गोदो जेरैबायदि साननाय हनाया दंमोन बेबायदि साननाय हनायखौ सोलायनानै आथिखालाव गोबां जौगा थाखोनि साननाय हनायखौ सानना लानायखौ नुनो मोनदों बेफोर ओ बेफोरनि गेजेराव जेरै जौगा थाखोनि माखासे ओ फालांगि खालामनाय बिनि अनगायैबो सोलों थाय लानानै माखासे आबादनि बिथिङावहाय ओ माखासे ओ गोदान मुगानि माखासे जा ओ मा मा आबाद मावनायाव जा गोनां जानाय आगजुफोर आरो ओ मावनांगौ हाबाफारिफोर दङ बेफोरखौ सोलोंथाइ लानानै माखासे आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनदों बिनि जाउनाव गोबां मा होनो रांखान्थिनि बेलायावहाय मुलाम्फा मोना आरो न'खर दैदेननायावहायबो गोबां हेफाजाब मोनदों। बेफोरखौ बेफार फालांगिनि बेलायाव लानायनि अनगायै बो माने गावखौ समाजाव ओ मुं बा सिनायथि मोननायखौबो बा गिदिर बेफार फालांगिनि मुंाव थिसननो हानायखौबो जों नुनो मोनदों ओमफ्राय सोलोंथाइया बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां दावगानायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव गोबां समावनो माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला सिगां समावहाय जोङो अजा बेजा थांना एजाव गोजानाव थांनानै बा अजाफोरनाव माबा मोनसे मुलि एबा खासिनि बा माबा मोनसे जारिनाय दै जारिनाय बायदिसिनाफोरखौ लानानै जों जाबायदि सानाय सुनाय बा बुनाय माबा मोनसे बौनाय बा लोमजानाय साजानाय खिन्नायानो होन उदै सानाय बायदिफोरावहाय बाहायोमोन नाथाय आथिखालावहाय सोलोंथाइ मोननानै मानसिफोरा साननाय हनाय जौगानायनि जानाव बेफोरबायदि लोमजा साजा बा माबा मोनसे मोनसे सुबुङा बेमार आजार जायोब्ला बेफोरबायदि अजानाव अजा गोजानाव थांनायनि सोलायबा मुलिखा बिजनि लायनायनि सोलायै डक्टरफोरनाव बा देहा फाहामसालिफोरनाव नायज नायजाहैनायखौ नुनो मोनो बेनि जाहोनाव माखासे बेमारफोरखौबो हामनाय नुनो मोनो मानो होनोबा सिगां समाव जा अजाफोरनियावहाय बा अजा गोजानाव थांनानै जा मुलि लाबोदोंमोन बिसोरो बेसेबां सखानि होयोब्ला बेसेबां मुलिया मा जागोन बा मा फिथाइ मोनहैगोन बे बेमार एबा लोमजानाया माबायदि हामगोन सानबैसेजों हामगोन बेफोरखौ बिसोरो रोखायै बुंनो हानाय एबा जेबो माने रोखा फोरमान होनो हानायनि नेरसोन मोननाय जाया जायनि जउाव माब्लाबा समावहाय बेमारि एबा सुबुङा बेराम जानाय सुबुङा थैनांगौबो थैनोबो गोनां जायो मबा जिउ जिउ गारनोबो गोनां जायोमोन आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनिफ्राय बारग'नो हादों होननानै बुङा बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलावहाय गोबां सुबुंफ्रानो सोलोंथाइ लाबाय साननाय हनायजों बाबाय बेफोरबायदि जेनेबा खोमसि फोथैनाय एबा बेफोरबायदि अजा बेजाखौ फोथायालासिनो बिसोरो डक्टरनावहाय एबा देहा फाहामसालियावहाय गावनि बेराम आजारखौ खोन्थाना लानानै नायजानायनि गेजेरजों माखासे बेराम आजारफोरखौ नायनानै मा मोनदों मा मोनाखै मा होनो डक्टरा फोरमायना हरनायनि गेजेरजों जों बिसोर मुलि जादों बायदिसिना नायजादों जायनि जाहोनाव बेमार आजारा हामनायखौ जों नुनो मोनो आरो होमबा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावानो दोनद'सै नामा नोंथां दे